हेलौ
अ नोंथां औ खो अ मा खालामदो नोंथाङा?
औ दङ नै ओरैनो
अह ओंखाम जाबाय नामा?
ओंखाम जाथवाखै
अ संबाय नामा?
औ संगासिनो दं
ए मा ओंख्रि संदों?
जोंना जोगोनार बिजौ ओमफ्राय आलुसो
अ ओमफ्राय नोंथाङा दा बिजि नामा?
दाथ' बिजि नङा नंनाया
अ आं नोंथांनाव माने मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन आरो
अ सोंनो औ औ सोंनो हागोन
अ अ ओरैनो नोंथांमोननिथिं बैसागुखौ माबोरै रंजायो बेखौ एसे फोरमायना होलाय नोंथाङा नोंसिनि जायगायाव औ
जोंनिखैथ' बैसागुखौ एसेबां गोदोनि बायदि रंजानाय जाला माने ओ गोदोथ' ओ सप्तासे गाहाम रंजानाय जायोमोन। नाथाय आथिखालावथ' ओ साननै सानथामसो इसिबांल'सो खालामनाय जासै रंजानाय जासै आरो माने
औ औ
बिदिनो उम जोंनाथ' बै सागुयाव मोसौ बैसागु थायो नालाय ओम मोसौ बैसागु फोरावबो गोदोनि बायदि ओ दैमा दैसाफ्राव लांनानै थुखैहैनाय बिदि नंला आरो माने न'आवनो थुखैनाय जायो
औ
ओमफ्राय
फ्राय इदिनो अ अ ओमफ्राय इदिनो खाम सिफु औ
औ औ खाम सिफुंखौ लानाय जायो लानाया, खाम सिफुंजोंनो मोसायो आरो मो मोसानाया दासिमबो
औ औ
ओ नोंसिनिखलाय
औ जोंनिखै
औ औ नोंसिनिखाय माबोरै फालियो?
जोंनिथिंबो बिदिनो गोदोनि बायदिथ' नंला आथिखालाव बिदिनो खाम सिफुंनि जायगायाव जोंनिथिं बक्स बिदि लाना मोसायो आरो बक्सफोर लानानै बिदि आथिखालाव बिदि जाबाय औ औ बिदिनो जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन जायोना।
औ औ जागा लायै औ सोलाय सोल' जायो आरो एसे।
औ ओमफ्राय नोंथां आरो आं सोंबावनो नागिरदों नोंथांनाव
औ
ओ नोंथांमोनजों मागो फोरबोखौ माबोरै खुङो दा आथिखालाव? माबोरै सोलायबो खौ एसे फोरमायना होदो।
मागोआवथ' गोदो बेलागुर सावोमोन नालाय। ओ जोंनियाव आथिखालाव बेलागुर बिदि सावनाय गैला आरो। ओ माइ माने फिथा सौरायखौलाय जायो जानाया देनानै। इदिनो गामि गामि बि दि मागिनायबो गैलिया।
औ औ।
न' न'आवनो बिदिनो गावबा गाव खाथि खाथियाव जायो आरो गामि खाथि खाथि इदिनो।
औ औ। ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोनहा बिदिनो दाउ अमा फिसियो दा?
औ फिसियो।
औ ओमफ्राय अमा दाउ फिसिनायनि सायावसो फोरमायनालाय माबोरै फिसियो बेखौ?
अमा दाउखौथ' बिदिनो मा
औ माबोरै फिनाय जायो माने?
हा
माबायदि फिसिनाय जायो अमा दाउफोरखौ एसे फोरमायना
अमा दाउखौबो माने बिदिनो फिसियो दासिमबो ओ बा
औ दाउफो फोरखौ माइ होनानै फिसियोना माइरं बेफोरबायदि
औ माइरं खौ होयो होनाया माइफोरबो थाबा सारनानै होलाबायो।
औ अमा औ
अमानो बिदिनो थास' फोर थाबा खाथिफोराव थास'फोरखौ हानानै होयो होनाय जायो मालाबा ओमफ्राय जौ सङोना, जौ संनायनि अफ्रिफोरखौ होनाय जायो आरो।
औ औ औ। ओमफ्राय नोंथांमोनहा माय गायोदा?
औ गायो।
औ दा ओमफ्राय गायबा- गायखांबाय नामा?
दा गायखांआखै गायखांनायालाय जोंथिं माने दैया थाब जायाना एसे गोरान हाया माने बारा थाब दै थाया बेनिखायनो दा गायखांथ'वाखै आरो गायथ'नाय जायाख
अ अ अ ओमफ्राय नोंथाङा बहा बहा बेरायखो ओरैनो दा सान्दै?
दासान्दि आंथ' बेरायनायानो जायाखै।
अ अ ओमफ्राय बहाबा थांनो सानदों नामा नोंथाङा?
ओरैनोथ' बेरायनो सम मोनबालाय थांनो सानदोंमोन।
अ बहा थांनो सान्दों ओरैनो?
ओरैनो सम मोनबाथ' इदिनो शिलंफोर बेरायहैनो सानदोंमोन आरो
औ औ नोंथाङा बेरायनानै मोजां मोनो ना
हा
बेरायनानै मोजां मोनो ना
औ मोजां मोनो
औ ओमफ्राय बेरायनानै बेरायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमाना हो नोंथाङा जेनबा बेरायनानै मा मा मुलाम्फा जायो दावबायनानै
औ बेरायनानैथ' ओरैनो जायगाफोरबो नुयो दावबायनानै गोबां जायगानि गियानबो मोननो हायोआरो बे जायगानि थासारिया माबायदि सुबुंफोरनि आखल आखु बेफोरखौबो मिथि मिथिनो मोननाय जायो ओ
औ औ ओमफ्राय नोंथां गुवाहाटियाव नोंथाङा मा मा जायगा बेरायखो ओरैनो
गुवाहाटियाव आं ओरैनो दिपर बिलावल' थांनाय जादों ओरैनो जेबो बेरायनाय इदि जायाखै माने
औ औ ओमफ्राय नोंथां ओ नोंथांनि सायाव नोंथांनि नों गाननाय जोमनायनि सायाव आं सोंनो नागिरदों नोंथांनिसिम
औ दे सों
ओ गोदोनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय आरो आथिखालनि सोलाय बोनाय सायाव एसे फोरमायना होलाय नोंथाङा
गोदोथ' बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला दख'नायानोमोन आरो हौवाफोरनिब्ला गामसा
औ औ
आथिखालाव थ' हौवाफ्रा बांद्राय इदि गामसा गाननायखौनो नुनो मोनला
आजिखालि गोदान मुगाजों गोरोबफानाय लंपेन्ट, हाफ पेन्ट बेफोरबायदिखौ गान्नाय नुनो मोनसै नवाव थानाय समावबो खायसे खायसे गानो बारु गामसाखौबो दाबो ओम बेनिफ्राय बर'फोर ओ हिनजावफोरनि बागैथ' फ्रायानो दख'नाखौनो गानना थायोआरो हिनजावफोराथ'
औ औ ओरैनो सोलायबोनाय होनोब्ला माबोरै सोलायबोखो होनोबा
ओरैनोथ'
आथिखालाव हिनजावफोराबो स्पटिं बायदि गाननो हमसै ना
औ औ बेफोरबायदि गाननो लाबाय आथिखालाव माने कमफरटेबोल जानायखौ नागिरनानै लाबायआरो
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा जि दानो रोंगौदा
हा
जि दानो रोंगौ दा नोंथाङा
आंथ' जि दानो रोङा
अ ओमफ्राय नोंथाङा माबा एम्फौ फिसिनो रोंगौ रङं
एम्फौ फिसिनायखौलाय रोंगौ
अ इसेफोरालाय
एमफौखौ फिसिनायनि थाखाय जोंनो फार्स्ट गोनांथियानो जादों बे इन्दि बिलाइ
औ औ
इन्दि बिलाइ गैयाब्ला आरो माने खारंजोंबो फिसिजायो खारं बिफांजोंबो खारं बिफांनि बिलाइखौ होनानैबो
औ औ ओरैनो फार्स्टआव माबाय फासनिफ्राय मोनजासनानै माब्रै
फार्स्टआव जों माने सिखिरि सिखिरिखौ बिदि जिफोराव दोननानै भिडियअ दैहुननाय जायो बेफोराव
औ
ओमफ्राय बे बिदैखौ खानानै बबेबा लेखाबा बबेबा जि बिदिफोराव खोननानै दोननाय जायो आरो बुथुमनानै खानानै बिदैखौ बोखोनानै दोननानै बेनिफ्राय एम्फौआ जेब्ला गोरलै जागोन बिदैनिफ्राय ओंखारगोन अब्ला माने इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलै फिसा फिसाखौ होनाय जायो आरो ओ एम्फौ जानो हानाय बायदियै बेनिफ्राय एसे देरनायजों लोगोसे इन्दि बिलाइखौबो एफा एफा बिदिनो गिदिर गिदिरखौ नायनानै होलांनाय जायो आरो
औ औ
बेनिफ्राय ओ गिदिर देरोब्लाथाय बिदिनो गोरा इन्दि बिलाइखौ होनाय जायो
औ औ बेनिफ्राय उनखौ बोरै मोनसो
मा होनदों
एम्फौआ मोन मोननायखौ बोरै मोनथियो
एम्फौआ औ एम्फौ खोमायाव खोनासंनानै मिथियो माने
औ औ दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय
औ दे
औ नोंथांफ्राय मिथि औ गोबां बाथ मोननानै मो गो मोजां मोनबाय नोंथांनिफ्राय
औ - औ।
औ दे होमबा दोन - दोनथ'नोसै। दे गोजोनथों।
गोजोन्थों दे।
अ।